हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ दे बिदिब्ला दायो नोंथां
औ माने आं नोंथांजों ओ बरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनो कल खालामदों सावरायनो हागोन ना?
औ
हेलौ खोनादों ना औ माने जोंहा बरनि दोरोङारि औ माने जोंहा बरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंब्लाथ गोबां दङ नङा होमबा जेरै ओ गिबियावनो अनला ओंख्रि नारजि अमा नाफाम मैथाजों ना बा गोखा गोखै गोबां दङ ना बेनि सायावनो ओ अनला ओंख्रिनि सायावनो रायलायग्रोनसै नामा?
औ जायो दे नोंथां औ जायो दे नोंथां।
औ दे अनला ओंख्रिखौ नोंथां मोननिखै माबोरै संनानै जायो खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनि थिंथ
उम
ओ गोबां औ गोबां बिलाइफोरजोंनो संनानै जायो जेरै जोङो लाइ बिलाइजों जायो मुला बिलाइजों जायो बेनि अनगायैब बो बे मुला बेदरजों बो जायो आरो बेनि अनगायैबो अल कबि ओ बेजोंबो जानाय जायो बेनि अनगायैबो बे जोंनि औवा मेवाइ आरो बेबादिनो थालिर फस्ला आ बायदिजों अनला ओंख्रि संनानै जायो। बिनि अनगायैबो बे थाइगिर फिथाइ बेजोंबो जोङो अनला ओंख्रि संनानै जायो आरो ओ औ बे आरो बेवहाय जेब्ला जोङो थाइगिर फिथाइजों अनला ओंख्रि संनानै जानाय जायो बा ओ बे था जि मा होनना बुङो औवा मेवाइजों जि अनला ओंख्रि संनानै जायो बेवहाय बांसिनै ना बाहायनानै जायो आरो जिहेतु बियो गोखै जायैबाय नालाय औ मो बेखौ औ
माने जोंहाथ अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंनि बरनि मोनसे एंगार हायै बाहागोथार नङा होमबा बेखौ जोङा औ हाबा बा हाथासुनियाव बाहायदारो नङा होमबा ओ बे हाबायाव बे हाबायाव संनायाव माबायदियै सं सङो नोंसोनिया
अ नोंथां आं हाबायाव संनायखौ नुफेराखै दिनैसिमहालागै ओ नोंथाङा नुफेरदोंबा बुंनो हा हायो आरो माबादि सङो
अ जोंनियाव माने आं मिथिनाय बायदियाव बे हाबानि जिहेतु सङो बेयाव जोंहा बेदर आरि जेबो होनो मोना हाल्दैबो होनो मोना आरो खारैबो होनो मोना होननाय खोनानो मोनदों आंबो नुवाखै नुनाया खोनायो खालि सं ख्रिल होनानै सङो आरो अनला ओं संख्रिजोंनो संनाय जायो। बिदिनो मुला बिलाइफोर होनो हायो औ
औ नोंथां बे जिहेथु अनला खारदैआव खारदै होनो मोना होननानै अ अनला ओंख्रियाव थ खारदैआ जोबोर गोनांथार ना नाथाय माबायदि खारदै होआलाबानो थायो?
आंबो बेखौ बारा आयदिया गैला जायखिजाया होनो आरो होनाय हाबायाव होनाय ओंख्रिफोराव बिदि खारै होनो मोना होननानै हालदैबो होआ आरो गुफुरैनो जानांगौ बायदि बायदि आरो।
अ माने आं ओरैबायदि औ माने आं खोनादों नोंथां बैयाव अनला ओंख्रियाव ओ माने बि हालदैखौसो सो होनो मोना होननाय खोनादों आरो आङो। मानो होनो बा बे जि थु अनला ओंख्रि संनायाव ओ जिहेतु बांसिनै माने हालदैखौ गाब गाहोनो थाखायसो बाहायनाय जायो नङा होनब्ला जाहाथे ओंख्रिया समायना जायो नुनायाव बेनि थाखायसो माने अनला जानो हागौ खारदैया जिहेथु एसे गोजाहांहां। बेनिखायनो माने बेखौ बाहायनाय जाया होननानै आं साननानै लायो आरो।
औ
औ। ओ
औ देलाय
औ नोंथांनि ओनसोलाव ओ माने बांसिनै अनला ओंख्रि संनानै जायो नामा दाउ बेदर दर बेबादि अमा बेदर बा ना बायदिफोरजों।
गोबां गासिबो ओंख्रिखौनो जायो अनला अनलाखौल जायो बे नङा जोंनिखै नारजिबो जायो नारजियाबोथ जोंनि बर'नि मोनसे एंगार हायै बाहागोथार नङा होमबा। जेरैहाय जोंहा बेखौ बेखौ मानसि थैब्ला नांथारगौ जायो नारजिखौ।
औ औ।
औ नारजि अरगारनोबा सोमोन्दो गारनो थाखाय बै थैनाय मानसिजों
औ।
औ
नंगौ नोंथां बे जेब्ला नारजिखौ आलासि दुमसि फैयोब्ला माने जाहोयो अब्ला माने ओरैबायदि फोथायोदि बे आलासिजों माने सोमोन्दो नागारलायो होननानै नोंथांमोननियावबो बेबादि फोथायनाया दङ नामा?
औ फोथायो फोथायनाया नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बारा फोथायनायखौ नुनो मोनला जानाय नुनो मोनसै आरो आलासि दोमसि फैब्लाबो।
औ
नोंथांमोननिखै आलासि फैबा सङोना सं
नोंथां जोंनियावथ' बेबादि दि आलासि फैयोब्ला नारजि ओंख्रि संनाय जाया बेनि नि अनगायैबो आरो जुदि ओ ग थसाफोरा बबेयावबो फरायनो थाहैयोब्लाबो बा बहाबा जब मावहैयो अब्लाबो माने बेयो गथ'फोरा गोजानाव थायोब्ला माने न'आव आरो नारजि ओंख्रि संनानै जानाय जाया जोंनियाव माने बे नारजै जा सोमोन्दो नागारलायनाय होननाय बेखौ फोथायनाय दङ आरो जोंनियाव।
अहह दासिमबो फोथायनाय दं होनबा बि बिदिब्ला
औ दासिमबो फोथायनाय दङ।
अ जोंनिथिं बांद्राय बिदि फोथायनायखौ नुनो मोनला आरो औ ओरैनो नारजिखौ माबायदियै सङो नोंथांमोननिथिं?
ओ जोंनिथिंथ' नोंथां नारजिखौ गिबियावनो आरो माने दैजों मोजाङै दैजोंसो सुग्रोआ खायसेया दैजों सुग्रोनानैबो सारायाव ओ गु मानो फो गोरानै आरो थावहोया लाबानो माने बेखौ एवग्रोनानै लायो बिलाइखौ गोरान खालामनानै माने औ गोरान खालामनानै बेनि उनाव बेखौ सिख्रेबजोबो आरो माने ओ सिख्रेब जोबनानै बिनि उनाव बेखौ बै खिरखा होननायाव सुयो बेनि उनाव बे दै गुदुं खालामनानै आरो जुदि नाफोरजों सङोब्ला बा अमाबोरजों सङोब्ला गिब बेयावनो बै ओ अमा बा नाफोरखौ मोजाङैनो एवनानै लाग्रोयो आरो बे सामब्राम गुफुर बायदिखौबो हानानै ओ हायज जोंबो होयो हाइजें देनानैबो। औ बेयाव होयो होनानै हा बे औ बेनि उनाव खारदै होनानै बेखौ माने जेब्ला औ बुंंलाय
अ देलाय बुंलाय माने नों जोंनिजाय बेबायदि सोमनानै जाया माने बिदिखौ औ बयनिखोबो
औ
जायो। जोंनिखिजाय ओरैबायदिसो सङो आरो माने ओं नारजिखौ नारजि बिलाइखौ इदिनो हरसे सोमनानै दोननानै उनावहाय बे सोमनानै दोननायखौ बोखांनानै खारैजों दाइरेक्ट रुयो आरो बिदि एवफ्रामलाया। ओ खारदैजों रुनानै जेब्ला ओ दोलो दोलो जायो
औ
बे नारज बिदिया रुइनानै बेयाव होनानै द दसे गोदौबानो जा
औ
उम
ओ नोंगौ नों थां औ आ बयनि औ बयनिबो जानायनि स्टाइलफोरा गुबुन गुबुन जायो नङा होनब्ला? खायसेया बेबादिनो संनानै जायो खायसेया सेख्रेबनानै जायो नङा होनब्ला? ओ बिदि थ गोबांखौनो नुनो मोनदों बे नारजि दोलो होननानै बुङोब्ला नोंथां बुंनाय बादिनो बांसिनानो जायो आरो बेखौसो जानांगौ नारजि दोलो होननानै बुङो जि तु बियो संनायाव दोलो दोलो। जायो नालाय।
औ दा नोंथां बुंनाया ओरैनो औ देलाय।
औ। औ बेबादिनो औ। आरो जोंनाथ ब'रफोरना गोबां बेबादिनो ओंख्रिफोर दङ नं नङा होनबा जेरै जों सबाइजों ओ साम जायो। बेनि अनगायैबो जों सबाय जों ना रानबो जायो नङा होनब्ला बिनि अनगायैबो जों मैथा। जों ना जायो। बेबादि आरो नोंथाङा? ओ बे ओ जि मैथाजों ना संनानै जानाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन नामा आं नोंनो? माबादि जायो?
औ माने जोंहाथ बर'फ्रा दै बर' फोरनि गामि जेरावबो जेरावबो दैमाया बैहै लाङो हिसाबै दैमा दंखायो दा नोंथांमोनिखै
ओ जोंनियावबोथ एसे गोजानाव दैमा दङ औ।
नो लायब्रबनानै मोनो आरो जुदि बेयाव लायनो बायोबा बाजारफ्रावबो लाबोनानै लाबोनो हायो बे ना खौ ला बोनानै जोंहा ओ सोरबा बायदिया जोंहा आरो जोंहा आइमोना माने ओमफाय आरो नाखौ दाइरेख होसननाय ओमफ्राय दै एसे होनानै बेयावनो मोनहोनाय बेफोरबायदि आरो सुख्रि होनानै खौ बांसिनानो नोंथां मोननिखै माबोरै?
हेलौ।
हेलौ। खोनादोंना खोनायाथाय नोंथाङा
औ खोनादों दे खोनादों दायो औ ओ बिदिब्ला नोंथां ओं दायो ओ जोंनि ओ ब बर'नि ओंख्रि
आइ सावरायबायानो खुगानिफ्राय मिथि नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो नोंथांखैनि नोंथांमोनि साइडनिफ्राय गोजो
बिदिब्ला नोंथां
औ दे
दे